हेल'
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा
औ आङो ओरैनो दङ नोंथां नोंथाङालाय
आंबो दङ ओरैनो
औ
नोंथाङा फ्रि ना
औ आङो फ्रियैनो दङ नोंथाङा आं आंनाव फन हरनायनि जाहोनखौ खोन्थानो हागोन ना
औ औ बेखौनो आङो नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों मोनसे माने आयदानि सायाव रायजलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन बे आयदायानो जाबाय जेनेबा जोंनि बर'फोरा जिहेथु दाउ अमा फिसियो नङा होनबा नोंथां
औ खेबसे
दाउ अमा फिसिनाया जेनेबा गोदो मानि थाखाय फिसियोमोन दायो मानि थाखाय फिसियो बेनि सायाव एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
गोदोनि समाव दाउ अमाफोरनिफोर फिसिनायखौ होनदों नामा नोंथां
ओं ओं बेनो
औ गोदोनि समाव दाउ अमाखौ बेबायदिनो न'फ्राव जानो बांसिन फिसिनायखौ नुयोमोन आरो औ गोदोनि समाव बेबायदिनो आलासि फैबाथाय जेनबा बा आलासि दुलासि फैबाथाय जोंनाथ' बेफोरबायदि नांगौ बायदि सक बा सेन्टारफोर गैयामोन नालाय थ' बेफोरबायदिनो गोजान जायगा थांब्रबनानै लायब्रबनो एसे उसुबिदा जायोमोन आरो थ' बेबायदिनो आलासिफोर फैयोब्ला आलासि दलासि जोङो आलासिखौ सिबिनो थाखाय बेदर नांब्रबगौ जाबाथाय न'नि गन्द्रायाव बा गग्रायाव हाबनानै जोङो बेदरखौ मोननो हानाय बायदि बेफोरबायदि फिसियोमोन आरोखि औ बेबायदिनो जोङो गोबां दाउ अमा फिसिनायखौ नुयोमोन आरो गोदोनि समावहाय ओमफ्राय गोदोनि समाव बेफोरबायदिनो गोबां जाहोननि थाखायबो फिसियोमोन थह जोंना दायो बेबायदिनो फालांगियारि हिसाबै फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो दा दासान्दि जेनेबा दानि जुगाव आरोना दानि मुगायावहाय
उम
गोबां जोङो फालांगियारि जेनेबा फालांगि खालामो बोरमाफोरनि फ्राययबो ओरै दाउ अमा बेफोरबायदि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा जोङो मासे मानै फिसिनाय थ नुयो नुनाया खिन्थु दायो बेबायदिनो अमा फार्म दाउ फार्म बिदि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो थ' नोंथाङा बेनि सायावहाय बे आयदानि सायाव एसे गुवारै आंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां जेनेबा आंनि नोजोरावबा आरोना गोदो माने जोंनि बर'फोरा जिहेथु हान्थिनाय बा माबा दावबायनायनि थाखाय गारि मथरनि बारा सुबिदा गैयामोन नङा होमबा?
औ औ
बे बे जाहोननि थाखायनो माने न'खरनि सोमोन्दो जानाय बा माबा बाय बाहागि बेफोरबायदि आलासि जालायनाय हुदाया माने गोदो गोबाव गोबावजों दङमोन आरो ना जेनेबा बिदिनो दानि बायदि थांब्रबनाय गोसो जाबानो थांनाय मानाय बेफोरबायदि खालामलायनाय गैयामोन नालाय। गोबावजों गोबावजों जिहेथु आलासि जाहैनाय बेनि थाखायनो माने बैसोरनि थाखाय मुं खालामनानै दाउ अमा फिसिनानै दोननायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदो थ आलासिफोर फैबा बिदिनो जाहोनो होननानै बिदिनो मुं थि नानै थिनानै दोननाय जायोमोन। नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदि फिसिनायखौ नुनो मोनलिया आरोना गोदोनि जि बाय बाहागि सोमोन्दोनि थाखाय ओमफ्राय दाउ अमाखौ फिसिनाय जायोमोन बेफोरबायदिखौ दानि जुगाव नुनो मोनलिया दा माने फालांगि नोजोरजोंसो नायनायखौ नुनो मोनसै जिहेथु जोङो गोदो दाउफोरखौ न'आवनो फिसिनानै दोननाय जायोमोन। नाथाय आथिखाल आथिखालाव बिदिनो आलासि दुमसि फैयोब्लाबो जोङो हाथाय बाजार जिहेथु जोंना खाथि खालायावनो दा हाथाय बाजार बिदिनो दाउ फोरखौ मोननो थाङो नालाय दा आलासिफोर फैयोब्ला गोनांथिफोर जाब्रबोब्ला बे खाथिनि गलाफोरावनो थांनानै बायनानै लायनायखौ नुनो मोनो दा गुबुन फारसेथिं नायोब्ला आरो जोंना आलासि जिहेथु फालांगि नोजोरजों नायो नायनि बेलायावबो माने जोंनि दाउ अमा फिसिनायाव जि बायदि जेनेबा ब्रयलारखौनो हमनानै नाय ब्रयलार फार्म खुलिबाय बेयाव जोङो ब्रयलार फार्म खुलियोब्ला जेनेबा खाथिथिं जोङो थांनोनो हाया नङा होमबा ओरैबायदि मोनामो बेफोरो जोंनि औ जोंनि देहानि थाखाय माने साननो गोनां बाथ्रा आरो आरो बिनि सायाव दाउ दाउ ब्रयलारखौ जोङो फिसिनायाव दाउआ दाउ ब्रयलारा जोंना थामजि बा ब्रैजि साननि गेजेरावनो बेसेबा गिदिर गिदिर देरो नङा होमबा? बेखौ माने जोङो गोबां मेडिसिन होनानै बा बिजि मुलि होनानै फेदेरनाय जायो। बे बेफोरखौ जायोब्ला माने जोंनि देहाया गोबां खहा जायो आरोना। ओमफ्राय थेवबाबो जों मिथिसेयावबो जायो बेफोर माने जोंनि देहानि थाखाय ओमफ्राय खैफोद गोनां आरोना नोंथां आरो देहानि थाखाय सानोब्ला खैफोद गोनां नाथाय माने फालांगियारि नोजोरजों नायोब्ला जिहेथु मास मोनसे बा बिदिनो ब्रैजि दिन थामजि सान ब्रैजि साननि गेजेरावनो जिहेथु मासे दाउखौ फानहरनो हानाय जायो बेयाव जोंनि रां खामायनायाव गोरलै जानानै फैयो आरो।
औ औ औ
आरो दाथ' माबा अमाखौबो बिदिनो फार्म खालामनाय नुनो मोनो।
औ
दा अमा फार्मावबो बेफोरबायदिनो गोबां माने मुलि बिजि बेफोरबायदि होनाय बे खौ नुनो मोनो आरो नाथाय दा अमा बेदरखौथ' जोंनि बर'फोरा मालाबाबो जानो गारा नङा होमबा? बर'नि जाग्रा बेफोरो दा बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो
अमानि सायावथ ओ अमा बेदरनि सायावना
औ जेनेबा अमा बेदर आरो अमा फिसिनाय बेफोरनि सायाव
अमा फिसिनाय होनोब्लाथ जोंना अमायाबो जोंहा बेफोर ब्रयलारफोरबायदिनो जालांगासिनो जेनेबा थै ओ ब्रयलारफ्राबो बिदिनो फार्मफोराव थैयो नङा होमबा बिजि बायदिसिना होननानैसो लाखिनांगौ जायो बेफोरबायदि थिग बेफोरबायदि नो अमायाबो मोनसे भायरासबो फैनाय बायदिनो सम मोनसे जाबाथाय ओ स्रिं बेबायदिनो थैलाङो आरोना फार्मआवहाय जेनेबा अमाखौबो जोङो जानो बोरैबा मोनसे गिख्रंथाव जानानै फैबाय आरो दाबादि समावहाय सिगां समावहाय बेफोरबायदि खोनायामोन आरो नाथाय दा बेयावहाय ओरैनो सम मोनसे फैयो सम मोनसे फैयो बेबायदि सम मोनसेयावहाय एदमबारे साफा मासेबो थायै बेबायदि जायो आरो बेफोरबायदि अमा अमा बेमार फैनानै थ बे बेफोरबायदि समावहाबबो जोंना बर'फ्रा एदमबारे एदम खमावनो मोनदों होननानै एखदमबारै लायनानै फोराननानै जानाय जों नुयो आरोना आरो औ जानोखौ गारा खिन्थु थैनो थैनोखौबो गिला होननाय बायदि जाबाय आरोना बेबायदिनो अमा बेदरखौ जोंना गारनो हाथ हाखाया नालाय बेबायदिनो बांद्राय जानायखौ बांद्राय बेमार जाद्रायनायखौ फबनानै दोनसिगोन नङाबा बहाबा गारलाबायनानै दोनसिगोन बेबायदिनो गारलाबायनानै दोननानै सेरजों थांनो हायै बायदि खालामो आरोना खायसेया थ बेबायदिबा आरो औ बेबायदिनो खाथि खाथि खालानि अमाफ्राबो बिदि मोनामनायजों मोनामनाय गोसारनायजों जोंना अमाफ्रा थैयो आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो अमा बेदर जानायनि सायावथ मा होनबावनो आरो गारनोथ हाखायानोसै बेफोरबायदिनो जाहांबा थाय एसे मोजांफोरखौ बुथारनानै फानलुंनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो दायो
उम आथिखालाव आरो जोंना बर' आइजोफोरनि थाखाय जिहेथु गुदनि नामै नङा होमबा सरखाराबो गोबां अमाफोर फार्म बिदि बानायनाय दाउ फार्म बानायनाय बेफोरावबो गोबां हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ
उम आरो जोंना गोदो अमाखौ लानानै मोनसे बर' समाजाव मोनसे आसार खान्थिबो दङमोनबा नेयम खान्थि जेनेबा बारलाम्फाखौ खोनादोंना नोंथाङा
आं एसेबां मानि खोनादोंबाबो खोना
औ दाथ जेनेबा नुनोनो नुनोनो थांलिया बार लांफाखौ नाथाय गोदो मोनसे दङमोन आरोना जिहे थु बर'फोरनि हाबायाव बार लाम्फा थायोमोन जे बे बारलामफाया माने सिगां सिगां बिदिनो मोसानानै खिन्थायोमोन बा माबा बिदिमोन आरोना गोदोनि समाव बे बारलामफाजोंबो माने बे अमाया माने ओंथि गोनांमोन आरोना गोदो जिहेथु बर'फोरनि हाबायाव बारलाम्फा थायोमोन नालाय बेयाव बार लामफाया अमा खबथां अमा खबथा जानाय गोदो दङमोन नालाय नियम बे अमा जानायावहाय बे बारलांफाया माने अमा खर'खौहाय लानानै मोसायोमोन आरोना अमानि माने खावसे बाहागोखौ हिनजाव गोदाननि न'खरा मोनो आरो खावसे से बाहागोखौ हौवा गोदाननि न'खरा बिदि जायोमोन आरो ओमफ्राय बे खर' बाहागो औ बे बार लाम्फायाहायो लानानै मोसायोमोन आरोना बे म मोसानायावबो माने बर' फोरनि गोदोनि संसार जानायनि माखासे खोथा फोर हाबनानै थायोमोन बेखायनो गोदोनि समाव अमाया गोनांमोन आरोना बर'फोरनि थाखाय बेफोरनि सिनायखौ नुनो मोनोमोन
औ दाथ' बेबायदि दा समाव ओ दा समावथ' बेबायदि नुला
दायो नुनो मोनला दाथ' बिदि बार लाम्फानि कनसेप्टआनो गैला हाबायाव
औ औ
दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जानानै फैबाय जोंना
औ औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ